थां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ।
दिनै दानाय लुनायनि बागै एसे सावरायलायनि नामा?
औ नोंथां।
औ दे एसे खोन्थालाय नोंथाङा दानाय लुनायनि बागै।
औ। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव न'आव नों बायदिसिना गावनि न'ख खराव नांगौ जानाय गासै गाननाय जोमनाय फोर खौनो आइ दानानै लाबोगासिनो दङ दासिमहा
औ नंगौ नंगौ।
औ।
बैजों जि ओ औ। दे बुंलाय औ जोंनि बे दानाय लुनाया जोङो दानो थाखाय हिसानखौ बाहायनाय जायो नङा होनबा औ बे दानाय लुनायाव जोङो बायदिसिना आगजु बाहायो बेफोरखौ जेरैबायदिहाय मा जाखो जाहैबाय जाहैबाय आरो लोगोसे गुबैसिन मुवाया जाहैबाय
औ
खुन्दुंङा मा मा बाहागोनि मा मा मुंनि थायोमोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ माथा खुन्दुं मास्रास खुन्दुं फोथिया मास्रास खुन्दुं खुन्दुं आरो इन्दि खुन्दुं
औ
मुगा बेफोरबायदिखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो। आरो बेफोर खुन्दुंफोराव बायदिना बेफोर खुन्दुंफोराव बायदिसिना गानाय नुनो मोनो ना नोंथां? बेफोर गाबफोरखौ औ बे फोर गाब फोरखौ माबायदि गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ बै आगुनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बे मा खुन्दुाव गाबगानायखौ जोङो बायदिसिना मिथिंगानि दंफां लाइफांनिफ्राय बिलाइनिफ्राय बिबारनिफ्राय जोङो खौ सेबख'नानै बैयाव जोंनि खुन्दुंफोरखौ सोमहाबब्लानो जोङो बायदिसिना खुन्दुंनि गाबा सोलायलाङोमोन।
औ औ औ नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे आरो बै जोङो लाथानिफ्राय माबायदि खुन्दुंखौ दिहुननाय हायो नोंथांङा एसे बुंलाय
एम्फौखौ सिखिरिनिफ्राय बिदै बिदै जाहोबाय बे बिदैनि फ्राय फिसा फिसा एम्फौ लाथा जोनोम जायो।
औ
ओ इन्दि बिलाइ खारं बिलाइ बिदि जाहोनानै जेब्लाबो मोनगोन अब्लासिम बेखौ फिसिनांगौ जायो। जेब्ला बियो मोनगोन अब्ला बियो आरो बेफोर आदारफोरखौ जाला बिनिफ्राय बेखौ थालिर बिलाइ गोमोनाव एबा गोरानाव बेखौ जोङो दोननाय जायो। बिनि फ्राय बियो बेयाव फिथोब महरै खायो बे फि थोबखौनो जोङो नानै बेखौ रुनानै बिनिफ्राय खुन्दुं धुनो आरो बे खुन्दुंफोरखौ आइजो माहारि फोरा गावनि नांगौ जानाय बायदिसिना जिफोरखौ जोङो दानानै लानायखौ दासिमबो नुगासिनो दङ।
औ बै इन्दिनिफ्राय एम्फौनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायखौनो जोङो थावख्रि लुनाय बुङो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ औ।
औ आरो हिसान दानायाव
औ हिसानाव
औ
उम।
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ बे बायदिसिना आगर एरनानै लाइखौ जों नुनो मोनो। बेफोर आगरफोरनि मोनैसो मुं मोननैसो मुंफोरनि आगरनि मुंफोरनि मुं खौ बुंना हो नोंथाङा एसे।
औ बै गोदो गोदायनिफ्रायनो जा जोंनि आजै आजौमोना एरबोबाय थानाय आगरफोरा मोननैसोआ जाहैबाय हाजो आगर दिंखिया आगर सिखिरि आगर अर बिदिनो थाइगिर बिबार आगर बिदिनो गोबां आगर दङ। जाय खौ बर' आइजोफोरा मिथिंगानिफ्राय आजावनानै गावनि दख'नायाव एबा गावनि दानाय सि जोमाव गावनि साननाय हनायफोर खौ बेरखांहोनो हादोंमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ
औ
बेनिफ्राय जोंनि गाननाय जोमनाया मा मा दङ बर'नि एसे बुंनो हागोननां नोंथाङा?
औ नोंथां जेनेबा हिनजाव माहारिनि होननानै बुङोब्ला अग्रं दख'ना लांगा दख दख'ना जोमग्रा फास्रा फ्राय दख'ना थावसि आरो हौवा मा हारि फोरा गामसा खर' खाखोनाय फालि आरो बिहुवान फालि फोर खौबो जोङो दानानै लानाय नुनाय जायो आरो गोबां
औ औ औ
रुमाल बेफोरखौबो दानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ
बेबायदिनो जोंनि गाननाय जोमनाय फोरा मुंदांखा आरोना औ बिदि
औ औ औ जोंनि गेजेराव दा आर'नाइ सिखौबोथ' दानायखौ जों नुनो मोनो। बे आर'नाइ सिखौ जोङो मा महरै जोंनि गेजेराव सिनायथि होयो। नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो।
औ जेब्ला जोंङो ओ सोरखौबा सनमान होनो नागिरो एबा मान बावनो नागिरो अब्ला जोंनि बे आर'नाइखौनो गोथार सि होननानै एबा थार नेरसोन होननानै मान बावनाय एबा बरायनाय जायो। जोंनि बर'फोराव
औ औ नंगौ
औ बेयो आर'नाइआ मोनसे गोजाम माने ओ आरिमु हिसाबैबो सोलिबोदों। जेरैबायदिहाय गोदो गोदाय बर'फोरा जेब्ला दावहायाव थाङोमोन। बिर जोहोलावफोरा जेब्ला दावहायाव ओमोन जोंनि बर' स समाजनि आइजोफोरा हरसेनि गेजेरावनो आर'नाइखौ दाहोनानै एबा दानानै बै बिर जोहोलाव नो अखानायै सो रांब्ला सोरांनाय लोगो गानोहो हरोमोन आरो बिसोरनो फोथायनाय दंमोन जे बै आरखौ गानहो हर बा दावहायाव जै जागोन एबा दावहायाव गसाया बेखौ रै खा खालामगोन होननानै फोथायबोयोमोन आरो फोथायबोदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा जि द हाय मुंख' लांबाय दखना थावसि होननाय बे द खना थावसिया मामोन एसे फोरमायलाय मायाव मायाव बाहायनाय जायो?
औ दख'ना थावसिखौ जोंनि गेजेराव गोथार मोनसे गानग्रा दख'ना महरै जोंङो बाहायो बेखौ गोथार हाबाफारियावसो बाहायनाय नुनो मोनो। जेरै ओ गोथार जुलि एबा हाथासुनिफोराव जोङो सासे हिनजाव गोदाननो हाबा दाननाय समाव बे गोथारसिखौ गानहोनाय जायो लोगोसे आरो दौदिनि मोसानायनोबो दौदि-दौदिनि मोसाग्राफोराबो बे दख'नाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बे दख'नाया गोजा गाबनि जायो
औ नंगौ बिदिनो आरोबाव ओह गोबां जोंनि सि जोम दंबावो ना बायदिसि ना मोनफा मोननै बुंनो हाबावगोन ना नोंथाङा
औ जेरै रेगे रेगां बे रेगे रेगां फास्रा बे फास्राखौबो जोङो आइजो माहारिया माबेबा मोनसे जोंनि आंगो फोरबो माबा मोनसे बैसागु रं जानाय बेफोराव बे रेगे रेगांखौ जों बाहायनायखौ खौ नुनो मोनो आरो रेगे रेगाङाव जोङो दिंखिया बिबारनि आ गर हाजो आगर, बिदिखौ ए न'आवनो एरखा खांनानै समायना रमायना खालामनानै बेखौ जों बाहायनायखौ बाहायनाय जायो।
औ औ बिदिनो जोंनि बर'नि दानाय लुनाय होनना औ बर'नि दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला। जोंनि बै आगोलनिफ्रायनो औवानि फ्राय हेबबोनाय ओ गिसिब, सान्द्रै दाला नङा होमबा? बेफोरबो गोलैहोयो नङा होमबा? औ बेफोरखौ माबायदि बाहायदोंमोन माबायदि औ औ आखाइजोंनो बानायनाय जायोमोन बे फोरखौबो। औ दासिमबो गामि गफाफोराव बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
दैज्लां बोथोराव जेखाइ नांथारगौ बर' आइजोफोरनो ना गुरनो बेबायदिनो जेखाइजों लोगोसे ख'बाय थाफाबाय ख'बायबो नांगौ जाबाय।
औ औ
बिदिनो आरो ना लान ना लाना फैनानै जों अबाव फोरानगोन नोंथाङा खोन्थालाय बर'फोरा आगोलनिफ्राय। बबाव फोरानबोदों बांसिन माख
औ सान्द्रिखौ जों बांसिन बाहायो। बे सान्द्रिखौबो हौवा माहारिफोरा एबा हिनजाव माहारिफोराबो खायफा खायफा हेबनो रोंगौ।
औ नंगौ।
सानद्रि दाला जेखाइ खबाय सेन बेफोरखौ हेबनानैबो हौवा माहारिफोरा न'खरखौ जौगाहोगासिनो दङ बेफोरखौ। फालांगि खालामनानै न'खर सामलायनायाव गोबां मदद होबोगासिनो दङ गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव बो फोर गोबां हेफाजाब जाद दों
औ दे बिदिब्ला नोंथां ओ दिनै बेखिनियावनो रायलायनाय फोजोबथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे।
औ दे बिदिब्ला
औ